हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ खोनादों आंबो खोनादों
अ नोंथां एसे अननानै गो खरसिन बा आंनि खोनानाय बायदि रायज्लायनो हागोन ना एसे गोरासिन अ माने फिसा फिसा खोनाफैदों नालाय ओंखायनो
अ आंनिखौलाय माबायदि खोनादों
दे जासिगोन नोंथां
अके
नोंथाङा मानि सायाव रायज्लायनो होननानै थिरांथा लादों
जिथु अ जिहेथु दायो गायनाय फुनायनिबो बोथोर नालाय
नोंगौ
गायनाय औ गायनाय फुनायखौनो सावराय जासिगोन।
औ हागोन दे नोंथां मानो होनबा जोंहाथ बर' न खरा बा बर हारिया गासैबो। गायनाय फुनायनि सायावनो बा आबादारि। हारि होननानै जों बुंनानै लानो हागोन मानो होनबा नखरफ्रोमावबो गायनाय फुनायाथ दंखायो बयहाबो गायखायो ए एसेब्लाबो सोरबाया बुजाय गायो सोरहाबा एसे खमै गायो। नोंथाङा जा खिनि मिथिखौ आंजों एसे सावरायनो हागोन नोंथां।
औ हागोन जिहेथु जों जेब्ला बरआ रायजो जाजेनदों अब्लानिफ्रायथ गायनाय फुनाया सोलिबोबाय थादों नालाय
नंगौ
ओरैनोथ' दा जिथु माइ गायनाय आबाद जिहेथु दा सोलिफुगासिनो दा बे माइ गायनायाव नोंसोरनिथिं मा मा ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो माइ जेरै मा मा माइखौ गायनाय जायो बेफोरखौ मिथिनो हागोन नामा?
अ गाहायै माइफोरनि रोखोम बा जा आं जेनेबा मुंफोरानो जाहैबाय- रनजित बेफोरखौ बांसिन गायो रनजित बंग बन्द दंग बन्धु बन्द थ नङा बंग बन्धु रन्जना माने बेफोरखौनो बांसिन गायो जोसा माइब्रा एफा जोंहा मागो दमासिबो फोरबो खुंखायो नालाय। बेफोराव जानो थाखाय फिथा जानो जोसा माइरं आरो सिथाव एन्थाब बेफोर खौ जानो थाखाय जोंहा माइब्रानि गोनां जायो। माइब्राफोरखौबो एफा एफा बयहाबो गायो। आथिखालावथ' आरो माने गोबां सार्टिफाइद माने लेबावहाय दिहुनजानाय माइनि जोलै हाइब्रिद होननांगोन जोंनि रावफोरावहाय हाइब्रिद माइ बैफोर गोबां गायसै आरो दानि जुगावहाय माने सक्र' कम्पानिनि फ्राय ओंखारनाय माने आलादा आलादा मुं दोननानै गोबां आलादा आलादा नाम ओंखारबाय आरो दानि माइफोरा गोदानफोरा नोंथाङा एसे खोन्थादो नामा माने आंहा एसेबां नामखौ मोनथिजोबा नालाय आं
नोंगौ थारैनो जिहेथु जोंनिया दा गायनाय-फुनाय सोलिगासिनो। बुंनो थाङोब्ला जोंहाबो न'खराव बेबायदि ओ गायनाय-फुनाय गैया ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा साहा आबादावसो दैज्लांबा साहा आबादावसो गोबां भिर जाना थां थायो आरो जोंनि ओनसोलाव खाथि खाला ओनसोलाव औ गायोब्लाबो सोरबाया बिदिनो बेबायदिनो बन्दक लानानै बा आदि गायो। बेखौनो बे-बेफोरावबो गायो जायहा जायहा गायो। बिथांमोना गायोब्लाबो बे फ्रायानो जोंथिं रनजित माइखौनो जानोबो मोजां जायो होननानै बे रनजित माइखौ बेखौनो गायनाय जायो आरो बांसिन
अ
आरो बिनि अनगायैबो एसे फाननो थाखाय ओ सोरबा सोरबा मासुरि गायो आरो सरनबो होनो जायखौ सोरबा सोरबा बबेबा बबेबा गामियाव माइ हायथा बोहोनो सरन' मासुरिबो होनो। बबेबा बबेबा जायगा लायै जायगा बबेबा मोनसे माइखौबो गुबुन गुबुन मुं गाबज्रिनाय जायो। जेरै जोंथिं जोंनिथिं माइ हायथा होनब्ला बांसिनानो बुजियो खिन्थु बेखौ बिनि ओ मुङा स्वर्नमासुरिसोनामाथाय आंबो बेयाव बेबायदि बेबायदि आंहा कनफारमेसन बिदि होनो हानाय माबा गैया। बेबायदिनो गायो आरो मे दा बिनि अनगायैबो गोदोथ' माइसालि माइ, बहुद बेफोरबायदिखौसो गायनाय जायोमोन।
नंगौ माने आसु माइ।
आसु माइ गायोमोन, आसु माइ बाव माइ
नंगौ
बेफोरबायदि गोबां जायखौ नैबे गोदान नैबे दिनैनि दिनाव जिथु गायो बे माइफ्रा गोबां खममोनो आरो दाथ' गोबां गोबां लेबावहाय। ओ माखासे नायबिजिरनायनि गेजेरजों बानायनाय। बेथ' गुबुन गुबुन मुंनिबो आरो गोबां मुंनिबो माने माइआ ओंखारबोबाय ओंखारबाय। दा बेखौ गोबां आरो माखासे माइफ्रा जायफ्रा माने बिगाफायावनो नैजि थामजि मन माइ। जायै नै बेफोर माइखौ गोबां गायनाय नुनो मोनसै गोदोथ' बैफोरो ओ माइसालि माइफ्राथ' बेफोरबायदि
ओ माइफ्रा जायामोन आरो जायोब्लाबो जानायफ्राव जिहेथु थावनाय बिनि थाव गोथावफ्रा मोजां नङामोन नालाय जानोबो गिदिरमोन नालाय जानोबो गिदिर जानायफ्राव बेबायदि नांगौबायायदि खहाबा बेफोरनि था खाय माने दा फिसा फिसा माइरं जिथु बेफोरखौ जायोसै आरो दा बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो
जोसा माइब्रा बेफोरखौ गायो गायनायाथ' जिहेथु मागो दमासिफ्राव बेखौ जानो
नोंथांमोननिथिं माइखौथ' जेनेबा गायखायो बयबो गिबियावनो जोंहा खोथिया फोनानै लाग्रोनांगौ जायो नङा होमबा। माबायदि-माबायदि आदब‌
आजावनानै लानानै खोथियाखौ फोनाय जायो। नोंथाङा एसे आंनो फोरमायदो नामा?
औ थिग दं। माइखौ माइखौ खोथिया फोजेननो थाखाय जोंहा फार्स्टआव हालौबाय फार्स्टआव हालौ बाय हालेवना फार्स्टआव हालेव जेननायखौ गिबियाव हालेवजेननायखौ खारायनाय बुंबाय।
नोंगौ।
नैथि हालौवनायखौ सामार होबाय बिनि उनाव मै होयो बिनि उनाव
बर' होयो थामथिखेब हालौवनायखौ बर' होयो बिनि उनाव फिन आरोबाव खनसेया मै होबावो माने बिनि हाग्राखौ फेसेवनानै गादबनो थाखाय माने हाब्रु हा सिङाव दोनो थाखाय फेसेवो आरो लास्टाव जोबथायाव खनसे हालेवबावो। नाबा बे हाखौ मोननायनि सायाव सोनारनायनि गेजेरजों बे नायनाय जायो आरो मालाबा नों खनथामावनो फोयोबो सोरबा बायदिया जेयाव हाग्राफ्रा खमखा। नै बेफोरबायदियाव हालेवनायफ्रा खम जायो नंङाबा फोमोनजासे मोन ग्लेब ग्लेब मोनजासे हाया गुफुर बेफोरबायदि मोनसे हाग्रा गैयै बेबायदि खालामनानै जोङो फोनो जायो फोनो फोनाय जायो आरो। दा खोथियाखौ नोङो खोथिया खालामनो थाखाय जोंहा गिबियाव माइ नांबाय नङा होमबा? माइ नांबाय माइखौ जों सोमबाय माइखौ जों सब सानथाम सानब्रैखौ दैयाव सो सोमना दोनबाय बेनि उनाव बोखांबाय बोखांनानै हरसेबाव हरनै बेबायदि दोनो बिनि गाजालि जिथु गजालि ओंखा आरोना बे ओंखारनायखौ ओ नांगौसिबां खालामनानै बबेबा इसे लेट जायो सोरनिबा गाजालि ओंखारनाया सोरनियाबा नांगौ बायदि खालामनानै गाजा बेरहोनानै बेखौ बै हा गोमोन फोमोनना दोननायाव बेखौ सारनानै सारलानानै होनाय जायो रोजाहै।
अ।
आयखौ रोजाहै सारनानै बेनो जेब्ला जौगोन फुनायनि सम जागोन फुनो जा फुनानै गायजानाय मोनसे बेहा सम जागोन अब्लानो बेखौ फुगोन आरो फुनानै आरो गाय हैगोन
अ नोंथां बे नोंथाङा जे माइखौहाय जायखौ बुंङो बर'नि रावावहाय माइज्लि माइ सोमनानै दि दोनो होनदों नोंथाङा बे खौ जों बर'आवहाय माइज्लि होननानै बुङो जोंनि गुबै बर' रावावहाय
औ
नाथाय दानि सुबुंफोरा खम बाहायोसै माइज्लि होननानै बुंला। माइ जोलैसो नानै बुंसै दानि दिनावहाय दानि सुबुंफोरा। बे माइज्लि खौहाय सोमनानै दोननानै जे सारहैयो गाजालि बेरखा थांनायनि उनावहाय बियो बै हालौवनाय हायाव दैखौ लाव लाव दोनो ना गोरान खालामनानै बे मायज्लिखौ सारनानै होयो।
मोनसे मोजां खोथा सोंदों जिहेथु माइज्लि खौ जोंङो सोमनानै लाबाय बा बेखौ गाजालि बेरहोबाय नंङा होमबा एबा जों दा जों दा दुब्लियाव सारनो गोनां जासै सारनो गोनांसै। दा बेयाव नोंथांङा सोंदों जे बेखौ जोंङो सारनो थाखाय बेखौ मोजां फोमोननानै हाखौ नांगौ बायदि ग्लेब ग्लेब फोमोननानै फोमोननानै इखौ एसे रान थेबहोग्रोरो माने एसे इसे आरो नांगौनिबो बारा नङा खमबो नङा। जास्ट बियो माइज्लिया जेब्ला नोंखौ गारगोन। बियो जेन हाब्रुआव गोदोलांनानै सिङाव थाहैया।
नैबेबायदि बेबायदि मोनसे ओ गोराहां रुइदोबहां बे हाखौ खालामनानै सारनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला बिदि बे खौ सानसे फुंङाव फुंङाव हालेवनानै फुंङाव हालौवग्लिनानै खौ फोमोनबाय माइ खोथिया थिलिखौ आरो जों जिथु खो खोथिया फोग्रा दुब्लिखौ जों खोथिया थिलि होनो नङा होमबा? बे खोथिया थिलिखौ जोङो बेखौ फोमोनग्लिनानै इसे दैखौ मै होनानै गिबियाव मै होगोन। मै होनानै बेखौ मोजां मै होनानै स्लिम स्लिम खालामो। जेसेबां स्लिम स्लिम खालामनानै दोननो हायो औ जेसेबां स्लिम स्लिम खालामनानै दोननो हायो एसेब्लांनो बे माइज्लि फोनायाबो उनाव मोजां जाहैयो। माने नोङो दैखौ फोरानजोब्बाय फोराननानै इसे सानदुं सान्दुं फोनांनानै बा बार नांहोनानै एसे फान्स फुङाव नोङो फोमोनग्लियोबा बेलासियालागै इसे रानथेब होनानै बे माइज्लिखौ सारनाय जायो आरो।
औ औ माने जायगा लायै जायगा बा सोरहाबा न'खर लायै न'खरबो बुंनांगोन। जाय थाल लायैबो नङा आरो बे हानि सायावबो सोनारनानै जानो हागौ मानो होनोबा खायफा सुबुंखौ आङो माइखौहाय फुं माइज्लिखौहाय खो मोना माने गाजा बेरहोआ बेरहोआ आरो ना बेखौहाय मोनायाव दिनै सोमबाय ओमफ्राय गाबोनहाय बेलासियावहायनो डाइरेक्ट सारहैयो आरो सोमनानै बोखांनानै लांनानै। ओमफ्राय बैफोरबायदियाव माने दै खोथिया थिलियाव दैखौहाय बुंजासे दोनो। माने बेहायनो दै सायावनो सारनानै होयो आरो। जेनेबा फुङाव हालएवबाय आरो